औ गोजान गोज गोजोन मोनाबिलि नोंथां!
औ
नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ आंबो मोजाङैनो दं, आं दा जिरायना दं। सि
औ
औ आं नोंथां नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जे आङो नानि बागै नानि ओ सायाव एसे सावरायनो सावरायनायदों आरो नोंथांजों औ जों जे ना नाखौ जोङो उम न'आव जे फुख्रि जावना नैबो जोङो नाखौ फिसिनो हायो। ओ जोङो आरो नाखौ गोबां राहायाव मोना थायो जेरै जोङो दैमा फुख्रि बिलो बिदि दं ग नाला बिफोरनि मफ्रायबो जोङो नाखौ मोननो हायो औ गोब गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो। जेरै कमलकात रौ मिरगा। ओं फिथिक फिख्रि बोथिया ना थुरि बामि बिदि बिबायदि बायसिना जोङो नाखौ मोननो हा हायो आरो जोङो आरो फाराम लानानैबो बे नाखौ फिनाय जायो। ओ बिदिनो ना। खौ फियोब्ला जोङो बिदिनो बयलार आरोखि ओ बिदिनो मै गंनि बिगुर बिदि गुन्दै होनानै जोङो नाखौ औ बा इउरिया हासार बिदि ना जाग्रा हासार हासारखौ बिदि होनानै जोङो फेदेरनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोङो बाजारावबो फानहैनो हायो लोगोसेनो जोङो रांबो मोनो आरो ना खौ जोङो ओ दैमाफोराव मोननाय नाफोरा ओ जोङो जोबोद गोथाव जा औ मिथिंगानि बाहावाबा ओ बेजों देरनाय ना
औ
जेरै फिथिख्रि खोथिया नाथुर बेफोरो मिथिंगानि बा आदार जानानै ओ देरनाय जायो आरो आरो बेनिखायनो दैमानि नाखौ खौ एसे गोथावसिन मोनो ओ न'आव फिसिनायनि ख्रुइ
औ
औ ओ जेरै ओम ना बेफोर नाफोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि ओंख्रियावबो होनानै जाना हायो ओ जेरै जोङो मैथा ओंख्रि ओ बिद बिदिनो ओ जोगोनार खुमब्रा ओ बिदिनो बायदि ओंख्रिजोंबो जानो हायो आ रो जोङो ओ जेबो ओं होयालासेनो जे जोङो ना गोजायैबो जोङो दुन्दिया बिदि होनानै जोङो जुसबो जान नो हायो। नाखौ औ आरो नाया बायदि रोखोमनि थायो। जेरै बिगुर गोनां बिगुर गैयै बिदि बिगुर गैयि नाफोरा ओ थुरि बामि आम सिंग्रा ओ मागुर सिंगि बिदि आरो बिगुर गो बिगुर गोनाङाब बो गोबां दं। जेरै मिर दा कमल काट फिथिग्रि ओ नो बायदि बायदि दं आरो।
औ
औ बुंनो हाजोबा बुंजोब
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि जोंबो ओ बिदि मा मा राहायै ना मोनो आरो नोंथाङा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायदो नोंथाङाबो। आरो बबे बबेनिफ्राय मोनना हायो नाखौ माबोरै फिसियो नों
औ औ नंगौ नोंथां औ आ नोंथाङा बुंलांनाय बायदियैनो जो जोंनि दाबो नोंथांमोननि राहा बायदियैनो जोंफोर ओ जोंनि दाबो बिदिनो फिसिनाय जायो नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंलांदोंदि ओ दैमानि नाया ओ एसे न'आव फिसिनायनिख्रुइ जानो मोजांसिन जायो। बिदिनो बिदिनो जोंनि न'आव फिसिनायनि न'आव फिसिनाय नाया जेनेबा जोङो बेयाव गासैबो रोखोमनि बेनो जानाय ओ होनांगौ नालाय जेरै गुन्दैनिफ्राय नोंथां नोंथाङा होननाय पटास हासार बिफोरनिफ्राय ओ जों न'आव फिसिनायनिख्रुइ दैमानि नाखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ गो गो सिन ओ भिटामिन मोनो आरोना जोङो औ जेरै न'आव फिसिनाया जों गासैबो हासार होनांगौ नालाय बिनो जेरै ओ जोंनि थाखाय जेरै ओ मागुर नाया मोजां। जायो जानो थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मागुर ना सें ना सिंगि ना ओ नोंथां ओ आरो जोंनि ओ नाफोरखौ जोङो दुब्लियावबो मोननो हायो नोंथां। दुब्लि फोरावबो जेरै ओ बैथा ना, सें ना, फिथिग्रि ना बेफोरखौ जोङो ओ दुब्लियावबो मोननो हायो । बिजों लोगोसे जोंनि दैमा फिसा फिसा दंग' दंलाफोरावबो जोङो ओ बिदि ओ फिथिख्रिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना नोंथां ।
थारैनो नोंगौ नों थां औ
दंग' दंलाफोरावबो मोननाय जायो।
औ जायो नोंथां ओ बि औ बिदिनो ओ सान्दुं गोसा जायोब्ला ओ दंग'फोराव बा ओ दुब्लिफोरावहाय ओ देै देै फोरा रानो । आरो दाथ' ओ दैज्लां बो थोर नालाय ओ औ बेफोराव हालेवना दोननाय फोराव ओ बिदिनो सान्दुं गोसा जायोब्ला बे फोर बोथिया नाफोरा बेफोरो ओंखारो आरो । फ्राय एंखावरि बिदि बायदिसि ना सें ना गोरि नाफोरा बिदिरो-ओ-बे-बेफोर बेबायदि राहायै जोंबो जोङो नाखौ मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां ।
नोंथाङा जे ओ बुंदों ओ दैमाफोरनि ओ नायाबा ओ न'आव फिसिनायनिख्रुइ ओ गोथावसिन जायोबा ओ भिटामिन दोंसिनो नो थारैनो नोंगौ नों थां ओ मानो होनोब्ला जोंनि न'आव फिसिनाया ओ जाहाथे हासार बा बिदि दार जानानैसो खोथिया होनाय होनानैसो ओ फेदेरनायखौ जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनो आरो मानोना दैमाफोराव दैमाफोरनि नाफोरखौ मानोना बिदि ओ बिदि आदार जाहोनाय जाया मानो ना बिसोरो ओ दैमायाव जिखिनि आदार दं बेखौनो जानानै देरो आरो बेनिफ्रायनो औ बेखौ जानानैनो जोङो बांसिन गोजोननाय बा थाजिम मोनो भिटामिन मोनो आरो जेरैहाय आ मागुर ना, खुसिया, सिं गि ना बेफोराव औ बेफोरो बांसिन भिटामिन आरो थैनि बा बेफोरनि था खाय जोंनि देहाखौ हेल्प खालामो
औ औ नंगौ नोंथां औ
नोंथाङा मा नाखौ जानानै नै ओ बांसिन ओ गोजोननाय मोनो बा मोजां मोनो नोंथाङा खोन्थादो एसे
मोजां मोनो बिदि आङो ओ मोजां मोननाय ना होनोब्ला आं बांसिन ओ बैथा नाखौ मोजां मोनो आरोना।
औ नोंथां बे औ बे बोथियानो नाखौहाय ओ नोंथाङा माबादि संनायखौ जानानै मोजां मोनो ना एवनाय ना ओंख्रिफोराव होनायखौ मोजां मोनो?
आंथ' जेरै जोंनि ओ मैथाजों मैथाजों मैथा नाजों ओ सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो मानोना ओ सान्दुंथिंथिं गोसाजों माने मैथाफोरा गोखै जायो नालाय बेनिखायनो मैथाजों जोङो मैथा नाखौ होफायोब्ला आङो साबसिन मोनो आरोना बाराद्राय इयो औ नोंथां
औ नोंथाङा मा बुंबावनो सानदोंमोन औ आङो आङो ओ दैमानि नाफोरखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो दैमायाव ओस ओ दैमायाव जि ना थायो आं बेखौनो मोजां मोनो औ जेरै फिथिग्रि बोथ थिया बिदि नाथुर बिदि बिदिनो आंओ बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो औ बिदि ओ न'आव फिसिनाय बा गिदिर गिदिर नाखौ नाफोरनि ख्रुइ आङो दैमायाव मोननाय ना खौ जानो साबसिन मोनो मानो होनोब्ला ओ दैमानि नाफोरा गासै ओंख्रिजोंबो ओ थावो ओ जेरै नाथुर नाथुर फोरा अनला ओंख्रि जों सङोब्ला बा मै मैथा ओंख्रिजों सङोब्ला जोबोद थावो औ बिदिनो ओ एवना जा एवना जा जायोब्लाबो ओ गो गोथाव जायो औ बेखायनो आङो दैमानि नाफोर खौ ओ साबसिन ओ गोथाव मोन
औ-औ-औ
औ-
औ
ओम बिदिनो- न'आव फिसि- सिनाय नाफोरा ओ बिदिनो
न'आव फि फिनाय नाफोरा एसे आलादा जायो आरोना दैमानिख्रुइ औ
आङो न'आव फिसिनाय नाफोरखौ ओ इंख्रियाव होनाय बेनिख्रुइ आङो ओ प्राय एवनायखौ बांसिन ओ मोजां मोनो
औ-औ नंगौ नोंथां औ दाथ' दैज्लां
उन औ
दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ गोब बां जोङो दुबुलि दुबचलि दंग' दंलाफोराव जोङो गोबां ना मोननाय जायो ओ मोननाय जा जायो ओ जेरै जोङो लांनि साना दङबा बेयाव गासैबो रोखोमनि ना जोंनि दै मानि जोंनि देहानि थाखाय मोजां नाफोरा नांनानै थायो जेरै फिथिख्रि नाफोरा
औ नंगौ नोंथां
न'आव फिसिनाय ना नाफोरनिख्रुइ एसे आलादा जायो आरोना बियो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ आरो जों ओ खुसिया ओम खुस सियाफो ओ खुसियाखौबो ओ जोङो बिदिनो ओ बिदिनो हाब्रु ओ जेराव ओ एसे हेब फोर बुङो औ आ बेफोरनिफ्रायबो जोङो खुसियाखौ मोनो आरो गुदुंनिफ्रायबो मोननाय
औ-औ-औ
आरो जों ओ नानि अनगायैबो बिदिनो खांख्राइ ओ खांख्राइ ओं खावरि गांजेमा बिद दि ओ मोनो आरो मोननाय जायो। नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
फिना फिनगोनखौ आङो आसा थाबाय ।
औ नोंथां आसा थाबाय ।
दे होमबा बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।